हेलौ
हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां औ खोनादों
औ
दायो नोंथांङा फ्रि दंना
औ दंथैयो नोंथां
दायो नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदों नोंथांङा रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन
औ टपिकआ जादों
आयदाखौ फोरमाय बानो जाबाय नोंथां
औ आयदाया जादों संनाय खावनायनि आदब नोंथांङा एसे फोरमायनो हागोन नामा संनाय खावनाय आदबफ्रा माबायदि माबायदि
औ हागोन
ओ दे फोरमायलाय
औ संनाय खावनाय आदब होननानै बुंङोब्लाथ' जोंनि ओ बर' समाजनि आइजोफोरा माने आरो बर' हारिनि मानसिफोरखौ जोंङो गोदो गोदोनिफ्रायनो माने गोबां नेमखान्थि बाहायनानै संनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों नंङा होनबा जेरैहाय आरो गोबां फोथायनायबो दं सुबुं फोथायनायबो दं संनाय खावनायजों लोगो लोगोसे जेरैहाय बर'फोरा ओ गोदो आसिन दानाव अनला ओंख्रि मोनजाया होननानै बुंङोमोन बेबायदिनो बै बैसागोनि उनाव लाव फान्थाव जानो हामा जायोब्ला मोसौ जायो होननानै फोथायोमोन बेबायदिनो सद्र' दानावबो खुमब्रा ओंख्रि मोनजाया आरो जायोब्ला बिगुरनि बेराम गानो रोंङा होननानै बुंनाय जायोमोन बा जायोमोन होननानै फोथायोमोन आरोना सोरबा न'खर न'खरनि मानसिनो नारजि ओंख्रि जाहैयोब्ला माने नागारलायो बा बेबायदि होननानै बुंङोमोन आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव सनाय संना जानाय नि गोबां खान्थिफोर दं जेरैहाय लाव लाव बिदै होना संनाय सिथोब सिथोब संनाय आरो एवफ्रामनाय बेबायदिनो फ्राम फ्राम गोरान एवनाय मेनाय जब जब बिदै होनानै संनाय बेबायदिनो आरो थुग्लिनाय आरो ओ जेरै ओ बाथोन बानायनानै जानाय बा मेनानै जानाय बेबायदिनो गोबां दं आरो रुनानै जानाय आदबबो दं जेरैहाय ओह
जेरै लाइ लाफा बेफोरखौ रुनानै
औ औ नंगौ आ लाइ लाफा बायदिफोरखौ रुनानै जायो आरो जेरै ओह हालदै बा ना फिथिख्रि बायदिफोरखौ जोङो ओह बेयाव माने बेफोरखौ बाथोन खालामनानै मेनानै जानायखौबो नुनो मोनो जेरै ना फिथिख्रिफोरखौ हालदै बिलाइ नङाबा थालिर बिलाइयाव जोङो होनानै मेना जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदि ना मावाफोरखौबो बेबायदि नुनो मोनो नङा होनबा
औ औ
औ बिदिनो आरो लाव लाव ओंख्रिफोरनि मादाव जोङो जेरैहाय ओ सबायजों अमा बायदि बेखौ जोङो नुनो मोनोबा ओ जोङो नारजि दोलो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा औ बे फोरखौ लाव लावाव जायो आरो बेबायदिनो औ
अनला ओंख्रि जानायाबो बेबो मोनसे लाव लाव जानाय जेरै अनलाजों गाम्बारि बिबार अनलाजों बारसिखा बिबार बेफोरबायदिखौबो लाव लाव संनायनि
औ औ जायो बिदिनो आरो सिथोबथोबबो संनानै जानानै जोबोद गोथाव मोनो बर'फोरानो नङा होनबा बेबायदिनो गोबां जेरैहाय आरो जब जब बिदै होनानै संना जानाया माने बर'फोरनि जोबोद गोथाव जाग्रा आरोना बांसिन माने मैगंफोरखौ माने जब जब बिदै होनानैसो संना जानायखौ नुनो मोनो आरोना जेरैहाय आह मैथा जों ना बायदिखौ जोङो जब जब संनानै जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा
औ औ
औ बेबायदिनो आरो जेरै थुग्लिनानै जानायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो थारुनफोरखौबो जोङो बेबायदिनो ओह लाव लाव बिदै संनानै जानायखौबो नुनो मोनो आरो जेरै थास' बिथुरि थास' बिथुरिफोरखौ जोङो ओह बेबायदिनो सिथोब सिथोबनो माने संना जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा
औ औ नोंगौ नोंथां
गोरान एवना जानाय खौबो नुनो मोनो जोङो जेरै अमा बेदरफोरखौबो गोरान एवना जानायखौ नुनो मोनो बा आलु आलु बि बेदरफोरखौ जोङो ओ एवफ्राम ना जानायखौ जों नुनो मोनो फ्राम फ्राम एव जानायफोरखौबो नुनो मोनो आरोना ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा बे बादि संनो खावनायनि खान्थिनि सोमोन्दै
औ हागोन नोंथां एरै माखासे जोंनि बेफोरनि अनगाबो जोंनि ओ जों मा बुंगोन थिना जानाय थिना जानाय होननाय मोनसे दंना थिना जानाबो जोङो ओ माखासे ओंख्रिफोरखौ ओंख्रि संनाय आदबफोरखौ जों जायो आरो जेरै ओ नाफाम बानायनानै नाफाम बानायनानै थिना जानाय नारजि फाथोखौ नारजि बानायनानै फाथो बिलाइखौ नारजि बानायनानै थिना जानाय बेफोरबायदिखौ माने थिना जायो आरो ओमफ्राय ओरै औवा मेवाइ औवा मेवाइफोरखौबो थिनानै जायो ओमफ्राय बेखौ थिना दोननानै ओ नाफामखौहाय जेरै माबायाव मा होनो दैज्लां बोथोराव हाल एवनोनो थांबा हालेवनायफोराव ओंखामजों लोगोसे बाथोन एसे बानायनानै बाथोन बायदि बानायनानै माने हैनाय बेफोर माने गोथाव बिराद गोथाव गोथाव जायो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नारजि नारजिखौबो जों जेनेबा फाथोनिफ्राय ओ फाथोनिफ्राय बिलाइखौ खाबाय खानानैहाय जों बेखौ फोरानबाय मोजां फोरानबाय बेखौ आरो बेखौ फोरानखांनानै जोङो माबा मोनसे मुवा बेसादफ्राव बसथा बा माबायाव सोनानै दोननो हायो आरो गोबावनो मानि ओ मा होनगोन एम ओ जानो हानाय बायदि माने एमफौ बायदिसिना हाबनो हायै बायदि दि मोजाङै खाथेना दोनगोन आरो
औ औ मानो होनबा बेफोरथ' बोथ थोरनिसो मैगं नालाय नङा होनबा मोन मोनबाय थाया बेनिखायनो थिननानै दोननानै जानायखौ जों नुनो मोनो औ औ
बेफोर नारजिफोरखौ माने अमाजों अबबा अमाजों बा अमा मेजेमफोरजों जानो गोथाव आरो बेफोरखौ लाव लाव लावबो जायो ओमफ्राय लाथा एसे दोलो दोलोबो खालामनानै जायो आरो
औ
औ बेफोरबायदि जायो आरो ओमफ्राय जोङो औवा मेवाइ औवा मेवाइखौ औवा मेवाइखौथ' ओम जेरै दैज्लां बोथोर बे समावल'सो माने औवा मेवयाइया ओंखारो नालाय दैज्लां बोथोर खाथि खाथि मा दैज्लां बोथोर एसे बर नांहांनाय बेफोरबायदि समावहाय औवा मेवाइआ ओंखारो बेफोरखौ औवा मेवाइखौ दाननानै लाबोनानै मिजि मिजि हानानै बयाम बा बयाम बा माबा मोनसे ओ मा होनो बयामबाय दि जिनिसाव सोनानै दोनो आरो ओमफ्राय बै मेवाइया गोखै जायो आरो
औ नंगौ दे औ बयामफोराव औ औ
बेखौ माने ओमफ्राय नाजोंबो जानो हायो बेदरजोंबो जानो हायो
औ औ नंगौ बेबायदिनो औ
नोंथाङा अनला ओंख्रि जानायनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन ओरैहाय अनला ओंख्रियाथ' जोंनि दोरोङारि ओंख्रि नङा होनबा आरो दै खौथ' जेरैबायदि जोङो हाबाफोरावबो जोङो अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो मानसि दुमसि न'आव आलासिफोर फैबाथाय जोङो बांसिनैनो अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना आरो जेरैहाय अनला ओंख्रिखौ जोङो ना बेदरनि अनगायैबो गोबां मिथिंगायाव मोननाय जायखौ जोङो जायो बे बिलाइफोरखौ एबा बिबारफोरखौ होनानैबो अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा जेरैहाय जोङो बासिखा बासि बिबार आरो बिदिनो मोदोम मोदोमफुलनि बिबार बा बिनि बिलाइ बिलाइफोरखौबो जोङो अनला ओंख्रि संनानै जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो
आरोबाव गोबां दं जेरै आरो बेबायदिनो आरो ना ना होनानैबो अन गुन्दै गोजाजोंबो ना होनानै अरला जानायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो जेरैबायदि नोंथाङा बुंबाय दा औवा मेवाइ औवा मेवाइखौ बेबायदिनो माने गोखै खालामैनि सिगाङावबो बेखौ अनला संनानै जानायखौ जों नुदों आरोना आरो औ गोखै मालायनायनि उनावबो बेखौ अनला संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो आरो आरो गोबां ओंख्रि संनाय बा जानायनि हुदा दं जोंनि बर'
औ अनला ओंख्रि जानायनिबो मोनसे फोथायनाय दं जेरै मा होनो माइ थरायजेननाय समावहाय अनला ओंख्रि जानो मोना होनदों बेखौ बियो थार ना नोंथां
औ थारानो होननांगोन मानो होनबा बियो दानिनो नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय नङा होनबा गोदोनिफ्रायनो मानि बोदों नालाय आबौ आबैमोना मोननै समनि मानि बोनायखाय जों माखासे माने नङाबाबो माखासे खोथाफोरखौ जोङो म नि नांगौ जायो नङा होनबा
औ नोंथां
बेबायदिनो आरो गोबां औ
नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय उनाव उनावहाय बेफोरबायदि सावरायबावसिगोन नोंथां
औ समाबो जाबाय नङा होनबा आरो जों दिनै सम हावनायनि सोमोन्दै गोबां खिनिखौ सावरायबाय होनबा बेखिनियावनो जोङो दोन्थ'नोसै
औ दे नोंथां